खोनाबाय नोंथां हो नेथदानो गैया नामाब्रा नेतवरकानो गैयाना एसे साइदआव थालाय नङाबा
औ थादों
उम
उम
अब्ला दैज्लां बोथोराव नोंथाङा मा खालामनो मोजां मोनो फंनैसो बुंदो आरो दैज्लां बोथोरखौ मोजां मोनो ना मेसें गोजां बोथोर
औ ओरैनो आरो नोंनि मोनदांथियाव बबे साबसिन बायदि आ उम
गरम बोथोरावलसो आरो
आरो नोंथांमोनावलाय माइफ्रा आबादफ्रा जोबजोबबाय ना गायनायफ्रा
गायनाया जोब्बाय
उम ओरैनोलाय मा मा माइ नोंथांमोननियाव गायनाय जायो आरो मा
जोंनियाव जय बांला रनजित
औ
आरो बायदि बायदि रोखोमनि मा मा नाम बुङो आं बेखौ बारा गोसोआव गैजोबला
आ उम ओरैनो माइफ्रा मोजां जायोना
जायो गायनो हाबाथ
उम
इसेबांबो जाद्रायै नङा
उम
नोंथांमोननिथिं माबायदि बोथोरा दा ओरैनो सानदुं दुंदोंना ओरैनो अखा दोमैदों
उम
अखा हां हां खोरोमदों
अ ओरैनो बे दैज्लां बोथोराव बानाफोर जाबाय बायो नामा
बानायाथ एसेबां अखा बुरजा हायोबा जायो साइद साइद
उम उम
थांनाय बोसोरावथ फैदोंङानोमोन
ओं
माइ आबादखौ खहा खालामदों।
औ। आरो बिदिनो फंनैसो बोथोरनि समयया बा बोथोरनि थाखाय बुंनो हागोन नोंथां दे नोंनिफ्राय
उ
बबे बोथोराव गायोब्ला बिदिनो आबादफ्रा मोजां जायो जेरै मैगं- थाइगं फिथाइ सामथाइ बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन। मा बोथोराव बबे फिथाइया साबसिन जायो आरो मा बोथोराव मा आबादा मोजां जायो बेनि सोमोन्दै
फंनैसो जोंा दिनै जों मिथिनो मोनो बोथोर लायै लायै बिदिनो मैगं थाइगंफ्रा जायो होननानै जों मिथियो। बे माइनिल' नङा रोखोम रोखोमनि आबादफोर जानाय लोंनाय बिदिनो मैगं थाइगं बेफोर आबादफ्रा जायो आरो बोथोर लानानै अब्ला बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंदो नोंथाङाबो खोनाबायना? लालै माथो